खोनादोना नोंथां? अ अ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा ।
अ नोंथां बिदिनो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दङ नोंथाङालाय?
आंबो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दंथ'यो दा ।
ओ नोंथांमोननिखि माने बोथोरालाय माबोरै?
जोंनिथि माने बोथोरा ओ इसे गरमानो दङ आरो ना सान्दुं दुंदो ओमफाय ओमबाबो दसे दसे बार बारदो आरो ना नोंथां ।
औ
उम
नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय?
औ दासो जाखांदों । उम
ओमबा नोंथाङा आंनो कल हरनाय जाहोना मामोन?
अ माने ओ जोङो दैलि लाइफनि बागै सावरायनोसै आरो ना नोंथां । बेनि थाखाय नो
औ
उम
होमबा आं नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै आङो माने सानफ्रामबो मावबोनाय माने बा दैलि लाइफनि बागै आङो फुंनिफ्राय मोनासै मा मा खालामो आं नोंथांनो एसे माने फोरमायना होनोसै जेरै औ आङो गारनानै बाहबा जेनेबा उथिनानै आङो फुङावनो आंनि बिसिनाफोरखौ जाबस स्रांनाय जाबस्राङो आरो आरो बेनि उनाव आं आंनि माने माने न'फोरखौ आङो सिबस्रांङो आरो ओमफ्रायो बिनि उनाव आङो जेनेबा हाथाइ हुनो बा एबा आं दुगैखानो डाइरेक्ट माने हाथाय हुनानै दुगैखानानै फैयो आरो ओमफ्रायो लोगोसे जेनेबा बिदि हा हाथाय होखांनानै आङो साहा लोङो माने फुङाव बिस्कुटजों औ ओमफ्रायो बिनि उनाव साहा लोंखांनानै जेनेबा थोरसि लथाफोरखौ माने सुबाय आरो ओ ओमफ्रायो सुखांनानै जेनेबा जोंहा थ' फुङाव बयबो ओंखाम जाखायो नङा होमबा जोंहाथ' बिखिजाय जोंनियाव दा माने बेलेग हादोरफ्रावथ' बेलेग जायो इसिनिया खिन्थु जोंनियाथ' जोङो माने बोथिथामखौबो जों ओंखाम जायो नङा होनोमबा फुं बेलासे हरावबो बेनिखायनो जोङो माने फुङाव ओंखाम संनायनि लाहार फाहार जासिगोन आरो जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संसिगोन ओमफ्राय संखांनायनि उनाव ओरैनो जाखासिगोनबो आरो
उम
ननि उनाव थोरसि ल'थाखौ सुफिनसिगोन ओमफ्रायायो दा आंथ'था सासे फरायसा नालाय ओ बेनिखायनो आंहा फराय माने इदि ओ कलेजाव थांनांगौ आंहा माने कलेजाबबो दसथानिफ्राय माने जागायो आरो ना आं दफ्राय आरो साराय सारिथासिम बेखायनो आङो ओखाम जाखां माने ओंखाम ओंखामखौ जाखां लोंखां ओरै दसे जिरायनानै बा एबा मबाइल नायनानै आङो कलेजनि थाखाय ओंखारो आरो साराय नयथासोआव आङो माने कलेजनि थाखाय ओंखारबोयो बेनि उनाव आङो कलेजाव थांनानै दा जोंहा कलेजावथ' माने ओरै प्रेयारबो जायो आरो जेनेबा बिनि उनाव आं प्रेयार खौ ओ प्रेयार खालामखांनानै उनाव माने जोंहा क्लास लासिगोन क्लासाव जोंहा आजिखालि माने बिराद सेमिनार बेफोरदि माने जागासि सिनो आरो ओमफायो बेनि उनाव जोंहा ओरै ए एथा आरो साराय एथानि गेजेराव जोंहा माने इदि माने ब्रेक होयो आरो माने जोंनि क्लासाव माने बा एबा नोंथाङा ओंखामफोर उखैदोंबा बा माबा मोनसे जानो लुुबैदोंबा नोंथाङा केन्टिन बा इदि बाहेराव जानानै जाफैनो हायो जेरै लोगोफोरजों दसे इदि साहायाव जिरायनो हायो आरो माने जिरायनो मोनो आरो जोंबो बिदिनो आं बे समखौ माने लोगोफोरजों दसे माने बिदिनो मिनि मिनिनानैबा एबा माबा बि जा केन्टिनफोराव जानानै आं इदिनो थाइमखौ माने थांहोयो आरो समखौ आमफायो बेनि उनाव आङो जेनेब बा जोंना आरो माने सारे एथानिफ्राय जोंहा ख्लासा माने थां सिम माने जाफिनो आरो माने बेयावनो आङो क्लासफोरखौ लाखांनानै ओ आङो माने दसे बिदि लोगोफोरजों बिदिनो बार जानो थाङो आरो जेनेबा कलेजनिफ्राय डाइरेक्ट औ ओमफाय बेनि उनाव आं बिदिनो न'आव न'सिम फैसिगोन ओमफाय न'सिम फोखांनायनि उनाव जेनेबा जोङो इदि इमान गोबाव क्लास लायो नालाय माने देहा सोलेरफोरखौबो एसे मेंनाय मोनो बेनि खायनो आं दसे आराम लायो आरो बा आं उन्दुयो दसे बिनिफ्रायाव उन्दुखांना मानि आंङो जेनेबा सिखारनानै मोखां आइथिं सुफिनो ओमफायो बिनि उनाव आंङो जेनेबा बेलासि जाबाय नालाय जोंहा बेलासि जाबाथाय आङो बिदि साहा लोंसिगोन बेलासिनि ओमफायो आङो साहाफोरखौ लोंखांनायनि उनाव आं दसे माने आरो माने ओरै लामाखि जाय बा एबा दुबलिखिजाय बिदि बार हावा इदि बारहावा जानो थाखाय आं दसे माने बेरायनो थाङो आरो ओमफायो लोगोफोरजों थाङो ओमफाय बिनि उनावथ' माने जोंथ' हर जासिगोन नालाय बिनि उनाव ओंखाम ओंखाम संनायनि लाहार फाहार जा लायसिगोन ओमफाय बेनि उनाव आङो ओंखाम जाखांनायनि उनाव दसे माने लेखा नायसिगोन आरो ओमफाय बिदिनो आंहा ओ सानफ्रामबो मावबोनाय इदिनो मोन आरो आंहा माने होनोमबा दा नोंथांखौबो एसे फोरमान होनो हागोन ना नों थाङा जेनेबा फुंनिफ्राय मोनासिम मा मा ओ खालामो बा औ
अ नोंथां ओ ओ अ आङो फुङाव सिखारनानै ओ बिसनाखौ फोजाबस्राङो आरोना आंबो ओमफाय जाबस्रांखांनानै मोखां सुहैबाय ओमफाय दुगैबाय आं हसतेलावसो थायो नालाय ओमफाय ओ बिदि ओंखाम संफानाय जाया आरो। आं नोंथां ओमफाय ओमफाय बिसोरो मा होनो ओंखाम संग्राफोरा साहा फुदुंना होैया आरोना जोंना।
औ
द रिंगायाव फुंनि ओमफाय साहा फोरबोलोंबाय । नानै कापफोरखौ सुबाय ओमफाय ओरैनो ओ दसे फरायबाय फरायनानै ओमफाय आरो ओ ओइत थारथि रिंगासोआव ओंखाम होबाय आ रोना ओंखाम जाखां दुगैस्रनानै कलेजाव थांला माना कलेजाबो जोंना खाथियानोखा ओमफाय क्लासावलाय क्लास लानानै ओमफाय दसे क्लास गैयै समाव रुमाव फैना थाफैयो आरोना नोंथां। बिदिनो मायबा मायबि प्रेक्टिकेलफोर ओ बानायनो हरबाथाय जों बानायफायो आरोना नोंथां ओमफाय उनाव थांफिनलायबाय जोंनााथ' प्रेकटिकेल क्लासा जाबाय थायो नालाय थिनथासिम आ लासै जायो आरो क्ला एक्स क्लास थाबावो। ओ मोनानि सारिथाया लासि जायो आरोना नोंथां। ओमफाय जोङो एथासो बाजियाव कलेजनिफ्राय फैनानै एयाव हस्टेलाव ओंखाम होयो नालाय एयाव थाफैयो आरोना नोंथां एनिफाय बेलासियाव फैनानै सारिता सोआव कलेजनिफ्राय फैनानै गोसोबा ओ मोदोमफोरखौ ओ दुगैस्रबाय खोनसेै ओमफाय दसे उन्दुना थायो आरोना नोंसोर ओमफाय उन्दुनाय मोनानि ओ बारिंगायाव माने ख्लियार जायो आरोना जोंना हस्टेलाव नोंथां दसे लोगोफोर जों बेरायनो थांबाय आरोना कलेज खेमफासाव ओमफाय सयथासो जाबा ओ साहा लोंनो जालायबाय ओमफाय काफफोरखौ सुलायबाय ओमफाय माबा फरायलायबाय दसे
औ औ
अ ओमफाय ओ हरनि आदता ओंखाम जालायबाय ओमफाय दसे फरायनानै इदिनो उन्दयो आरोना नोंथां। जोंना
होमबा दा आं नोंथानाव मोनसे सोंथि सोंनोसै नोंथां? जेरै नोंथाङा माने हस्टेलाव थायो नालाय औ होमबा नों नोंथांमोननियाव इदि हस्टेलाव मायबाफोर खेला सेेला जायो नामा?
अ जायो नोंथां जोंना मा होनो मार्च फोराव हस्टेल उइक जायो आरो ना नोंथां बेयाव गेलेहनाय जायो आरो ना कलेजावनो गेलेहैनाय जायो खेलाव बिदिनो बायदिसिना खेला हरनाय जायो आरो ना नोंथां
औ जेरै मा मा खलाा लानाय जायो
मिजिक सिया आरो बिदिनो बास बिथ' बिदि खारलायथ लनानै ओमफ्रायो ओमफाय इदि खुबैनायफा जेब्लिं स खौ लानाय जायो आरोोना नोंथां
औ ओमफ्रायो नोंथाङा मा खेलाखौ बांसिन मोजां मोनो जेनेबा नोंथांनि बायदिबा
आंनिबाबोथ आंथ दामानि खेलाखौानो गेलला आफाय मा होनो बिदिनो खारनायफोरखौ गेलेयोमोन आरो ना सिगां फिसायाव ओमफाय ओ दाफोरबो एसे गेलेयो आरोना। बांद्राय गेलेला आरोना नोंथां बिदिनो खारनायफोर नोंथांमोनहाबो कलेज उइक जायोना?
औ जोंहाबो बिदिनो माने बोस ओह माने बोसोरसेयाव जेनेबा बयहाबो कलेजाव बा स्कुलफ्राव कलेज उइक जाखायो नङा होमबा नोंथां जेरै बेनो जोंहाबो माने बिदि लास्ट माने ओरै लास्ट इयाराव माने, माने बोसोरसेया जोंहा इदि नभेम्बरफोराव इदि जायो आरोना जोंनिया नभेम्बराव माने नभेम्बराव जायाबाबो जोंहा डिसेम्बरफोराव माने जाहैयो आरो। औ ओमफाय कलेज उइकफोराव जोंहा इदि सात दिनफोर जायो आरो। जेनेबा अ' माने सप्तासेफोर इदि जायो ओमफाय बेयावनो जोहा माने फार्स्ट माने फार्स्ट दे फोराव जोंहा बिदिनो भलिबलफोर थाबाय। सेंग्राफोरनि बा एबा माने सिख्लाफोरनिबो थायो ओमफ्रायो बेजों लोगोसे जोंहा केराम फोरबो जाबाय आरो बिनि उनाव काबादि फोरबो होनाय जाबाय आरो बिदिनो बा ओह आरो बेलेग बेलेगबो गेम दं आरोना जेरै जोंहा ओ बेडमिन्टन ओ माने बेडमिन्टन होनबाय आरो बिनि लोगोसे जोंहा जेरै माने ओरै एक्सट्रा कारिकुलारबो थाबाय जोंहा जेरै खानाय माने खानाय डिजाइनिं बा एबा रंगलिफोर थाबाय बा एबा जोंहा ओरै ओ माने ओ मा होनो मोनलाय बेखौ ओरै ओह जेनेबा एक्टिं खालामनायखौ मा होनोमोनथाय आं बावबाय आरोना बेखौ बिदि बो थायो नालाय आरो लोगोसे जोंहा मेथाइ खननाय मोस सानाय एफोदो थाबाय ग्रुप डेन्सफोरबो थाबाय नङा होमबा? औ औ बिदिनो। आरो ओमफायो आं मोजां मोननायाथ' जेनेबा आङो गेलेनानैथ' आं बारा मोजां मोना आरो जेने बा आंथ' बारा गेमफोरखौ गेलेलाबाया खिन्थु आं नायनानै माने भलिबल होननायखौ बिराद मोजां मोनो आरोना। औ ओमफायो बेजों लोगोस आङो जेनेबा बेडमिन्टनखौबो नायनानै जोबोद मोजां मोनो आमफायो लोगोस से आङो जोंहाथ' दायो मेहन्दि कम्पिटिसन फोरबो जायो नालाय। आरो ओरै पयेम रिसाइटेसनफोरबो जायो आङो मेथाइ खननायफोरखौबो माने मोजां मोनो आरो नायनानै बे खौ जेनेबा मोसानायफोरखौ ओरै मोजां मोनो आरो औ। ओमफायो जेरै माने जोंहा सालाद कम्पिटिसन फोरबो जायो जेनेबा ओरै ओ मा नों थाङा माबायदि सालाद बानायनो हायो बा एबा जेनेबा माबायदि ओह मा मा रोखोमनि सालाद होनानै बेसबा सोरना बांसिन गोथाव जायो बिदि आरोना। औ होमबा नोंथाङा माबायदि सालादखौ बांसिन मोजा गोथाव मोनो जानानै नोंथां?
जोंनाथ' इदि सालाद बानायनाय होआ
औ।
बे आं बेनि बागै बारा मिथिया आरोना नोंथिं। सालाद बानायनाय नुफेराखै जोंना।
औ औ नोंथां आंबो जेनेबा सालादफोरखौ आंबो माने बांसिनानो थाइबेंनिखौ मोजां मोनो आरो। थाइबें साना बेफोरनि होननायखौ आं बांसिन गोथाव मोनो आरो। ओ माने ब्रिद बिटफोरखौ आं बारा गोथाव मोना आरो ना। औ होमबा आं बांसिनानो थाइबेंखौ मोजां मोनो आरो। औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा माने रायलायनानै समाबो दानानै फैबाय औ औ। गोजोन्थों।